नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों? औ नोंथां।
ओ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
आ आं दा नै ओरैनोसो दंथ'यो जिरायना।
अ' जेबोथ' मावाखैना? नोंथांजों माग खासे खोथा सावरायनो सानदोंमोन माने आं।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
उम ओ मागो दमासिनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? बोरै फालियो मा बोरलि मानि थाखाय फालियो बेफोरखौ माने एसे इ फोरमायनो
हागोन नोंथां। आ जोंना मागो दमासि होनना बुङोब्ला मोनसे रंजा बाजा जानाय लोंनायनि फोरबो।
उम।
नङा होनबासै? अब्ला जोङो बे मागो फोरबोआव जोंनि जोबथा आबाद मावनाय दांनायखौ जोङो जेब्लानाखि जोंनि माइ बाख्रि बा जायखि जाया बाख्रियाव सोयो जोङो बै सोखांनायनि उनाव जोङो जयैनो गामि ग'फायै बा खायफा न'खर फायै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो बोथिसे ओंखाम जयैनो जानाय।
उम।
ओ बिनिफ्रायनो जोङो बे मागो दमासिनि समाव जोङो बयहाबो जानो लोंनो थोयो। जाहाथे जोंनि आबाद मावनाय माखासे फिथाइफोरा जोङो बुथुमनानै मोननो हायो बेजों लोगोसे से माखासे जायफोरा हा हु गैया बिसोरबो माखासे हाजिरा मावनानै एसे थाखा फैसा बा जानाय लोंनाय थोयो बेजों लोगोसेनो खायफा गामिफोराव ज' ज'यैनो गामि नाङैनो लोगो नांनानै बे मागो दमासि जानो थाखाय जेरैबायदि ओ ज' ज' माइ हालायनाय बा माखासे ज' ज' रायजोयैनो खामानि मावनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। ओ बेनिफ्रायनो जोङो मागो दमासि होनना बुङोब्ला जेब्ला जोङो मागो फोरबो बेखौ जोङो मागो दानावनो लानाय जायो सेथि खालाराव बिनिफ्राय जोङो बे मागो दानाव जोङो बयबो न'खरा फुंनि समाव जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ जेरैबायदि जोंनि ओ न'नि माखासे ओ बिफां लाइफां बा जोंनि न' बां बेखौ मोजाङै साखोन सिखोन लिरस्रांनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो माखासे फिथाइ थायनाय बिफां लाइफांखौ जोंनि ओ जिगाब बेजों जोङो दुरुं खानाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो बबेबा बबेबा गामिफोराव ओ फ्राय नु नुनो मोनो जेरैबायदि दुब्लि फोथाराव जोङो बेलागुर न' लुनानै ओ मागो दमासि जानाय बेफोराव जोङो ज' बयबो ओंखारज्लायनानै जेरैबायदि दाउ अमा सिथारनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेजोंनो जेब्ला ज' ज' लोगो नांनानै बेखौ बुथारनायनि उनाव जोङो मोनसे जयैनो रायजोयैनो ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ लायो बेनिफ्रायनो आरोबाव जोङो मोनाबिलिनि समाव बा जोङो एसे साननिफ्रायनो जोङो बेयाव जौ लोंनाय बा फिथा सावराय जान नाय बे बेफोरबायदि रंजा बाजा मोसायै, मुसुरै जोङो दल आरो माखासे दामजु आगजु जेरैबायदि खावां बेफोरखौ दामनानै रंजानानै मोसानाय बेफोर हाबाफारिखौ लायो आरो बेजोंनो बर' आइजोफोराबो न'खराव जेरैबायदि फिथा सौराय जायो जे अनासि, सिथाव, लारु आरो सिबिं लारु माखासे लावदुम फिथा बेफोरखौ जोङो बानायनानै न'खरफ्रोमबो जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजोंनो गामिफोरावबो खायफा सुबुंफोरा ज' ज' ओंखारनानै जेरैबायदि फिथा सौराय मागिनाय बा जौ लोंहैनाय बे फोर हाबाफारिखौ जोङो मागोनि समाव गोबां नुनो मोननाय जायो। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो बै मागो दमासियाव माबोरै रंजायो मोसायो मुसुरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङाथ' माखासे खोथाखौ बुंलांखाबायानो ओ मागो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बे मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो आरो ना नोंथां खोनादों ना? हेलौ।
औ नोंथां।
ओम मागो होननानै बुंबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय फोरबो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना फालिबोबाय थानाय मागोखौ जोङो बैसाग बा माग दानाव फालिनाय जायो। जेरै मागोआवजों मा खालामो नों बा जों मागोआव बयबो गामिनि हमना ला लोगोफोर बिबै बिबौ बिमा बिफा ज'नो मागो बेलागुर लुनानै रंजालायो आरो। बिनि उनाव नेकस्ट ओ अखानायै जोङो आरो फुङाव फिथा सौराय जायो फिथा सौराय मागियो ओम। मागोयाथ' जों गोदोनिफ्रायनो फालिबाय थानाय जोङो बेलागुराव रंजायो गेदेरफोरखौ सनमान मान सनमान होयो। रंजायो। आरो नेक अखानायैै जोङो न' न' फिथा मागियो। बयबो न'आवहाय फिथा लारु बयबो बयबो बानायो बेनि उनाव जों बयबो थाङो। मागो होनोबाथ' जों बेखौनो बुङो आरो आरो बुंनानै थाङो बाथ' मागो जेनेबा मागोआवथ' जों बयबो बेलागुर जायोना।
नांगौ
ओम थ' बेयाव बयखौबो बयबो ज' ज' गोजोनलायो नोंथाङा नामा?
औ नोंथां। ओ जोङो जोङो। ओरैबो सानना लानाय जायो जोङो मागो मागोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो नङाब्लाबो आथिखालाव जोङो खायफा बोसोर। फोराव जोङो। फालिखोबो नुनो मोनदों। आरो फालिनाय खौबो नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालनि। सम आरो थासारिजों लोगोसे बेफोरो एसेब्लाबो सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेनि उनावनो। जोङो मागो दमासि जानायाव माखासे। फोथायनायबो दङ।
औ
जोङो जेरैबायदि, मागो दमासियाव जोङो जे, बेफोरबायदि जानाय जायगायाव जोङो माखासे न' लुयो। जेरै बायदि जोङो माखासे लेटानि जायराब न'बो लुनाय जायो नङा ब्ला जोङो माखासे जे जों माइ हाखांनायनि उनाव जोङो नारा बै नाराफोरजोंबो जोङो माखासे बेलागुर न'फोरखौ लुनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्रायनो जोङो बेलागुर न' लुनायजों लोगोसे खाथि खालायाव जोङो जेरैबायदि जालिम बानायनाय बा थालिर बिफांनि न' बनायनाय बे बेफोर बायदि हाबाफारिखौबो जोङो नुनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे सुबुंफोरनि मोनसे रंजानाय बाजानायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरो। जेरै बायदि जोङो मागोनि स समाव जोङो रंजानानै बाजानानै बा जोङो माखासे जानाय लोंनायजों बै मागोनि सानखौ हगारहरो। बेनिफ्राय अखानायै जोङो मोनसे फोथायनाय दङ जेराव जोङो माखासे ओ सुबुंफोरा बे मागो बेलागुरनि न' खौ जेब्लानाखि सावो अब्लानिया बिसोरो दुगै सिगाङावनो दुगैग्रोनाय जायो। दुगैनानै इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै बिसोरो गय फाथै जरा होनानै बिसोरो बै बेलागर न'खौ सावना होनाय जायो आरो। आरो बै सावनायजोंनो जोङो जेरैबायदि जोंनि ओ गोजां बोथोर गोजां बोथोरखौ बिदाय होनानै ओ गोलोम बोथोरखौ ओ बरायनाय जायो होननानै फो थायनाय जायो।
औ औ।
बेजों लोगोसेनो जोंनि आबादारि सुबुंफोरनि बे मोनसे ओ फोरबो जाहैबाय। बेयावनो जोङो आबादारि सुबुंफोरा बै बेला गुर न'नि माखासे खामनाय जेरैबायदि जोङो बेलागुर न' बानायनायाव औवा दंफां बायदिसिना खुन्था होनाय जायोना? बैफोर औवा खुन्थाफोरा खाम खोन्दा ओ उसुदाफोरखौ जोङो लाबोनानै जोंनि आबादारि सुबुंफोरा आबाद थिलियाव दोनफैनाय बा खाफायना दोननाय बेफोरखौ जोङो मिनथिनानै मोनदों आरो बैफोरबायदि खौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय फोथायो जाहाथे बेफोरबायदि लाबोनानै दोनफैयोब्ला जोंनि आबाद फोथारफोराव गोबां हासार बहरा जायो होननानै जायनि थाखाय बेफोरबायदि आ थिखालनि आबादारि सुबुंफोरखौबो जोङो खायफा खायफा लाबोनायनोखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनिफाय जोङो बै सानखालि बै सानखालि बर' सुबुंफोराबो बेफोरबायदि रंजा बाजायै नख'र नख'र थांनानै ओ जौ लोंहैनाय फिथा सौराय जाहैनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो बिनिफ्राय जोंनि बे मागो दमासिया गाजा गोमजायै फालिनाय आरो जानानै थाङो होननानै जों मिथिनानै मोननाय जा दों आरो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे फोरबायदि रंजा खुसि रंजा बाजायै मागो फोरबोखौ खुंनायखौ नोंथांमोना नुदों नामा?
औ जोंनि नोंथाङाथ' जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांखाबाय बुंनांगौ खोथायानो गैला माने जोंथिंबो जोङो मागोआव बेलागुर जायो फुङाव सिखारनानै बेलागुरखौ सावो फिथा मागियो बयबो गाजा गोमजायै फालियो गोजां गोजां बोथोर सम बे समाव जों बयबो बिदिनो फालि गोदो गोदायफायनो फालिनाय फालिबोबाय थायो आरो फालिलांबाय थागोन बे मोनसे फोरबो आरो थ' जों थिंबो गोबां फालियो दानि जुगावबो बा फालिलांबायानो थानांगोन बे मानोना जों गोदोनिफ्राय आबौ फालिबोबाय थानाय दाथ' बुंनांगौ थला दे होमबा जोंना टाइमाबो जाना फैबाय नोंथां दोन्थ'लायनोसै खोमा
औ नोंथां अब्लालाय जोङो उननि आयदाफ्राव मोजाङै सावरायनोसै ना
फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों